हेल' औ खोनादों, खोनादों नोंथां। ओ जोङो आयदा बादियै बर'फोरनि दोरोङारि माखासे जानाय-लोंनाय ओंख्रि बेनि सायावहाय सावरायजागोन नोंथां।
अ जागोन-जागोन नोंथां। होमबा नोंथाङा एसे जागायग्रोदो नोंथांमोननिथिं गा-गामि एबा ओनसोल आव माबायदि ओंख्रिफोरखौ जायो खनथुमनानै बर'फोरा माबायदि सङो एसे फोरमायना होदो नोंथाङा।
औ औ जागोन दे ओ जोंनिथिंजाय जों नि ओनसोलाव बर' गामिफोरावहाय गोदो-गोदायनि फ्रायनो जाबोनाय बा संनानै जाबोनाय माखासे ओंख्रि बा मैगं-मैलाफोरखौ आथिखालावबो बे एखे रो खोमैनो बुथुमनानै जानायखौ जोङो दिनैसिमबो नुनो मोनो। बा बर'फोरनि न'खराव सोलिगासिनो दङ' नोंथां। जेरै - जोङो दोरोङारि माखासे ओंख्रि हिसाबै जोंहा अनला ओंख्रि जानाय, नारजि ओंख्रि जानाय आरो बेजों लोगोसेनो सबाय ओंख्रि जानाय आरो बायदि बायदि माने मैगं-मैलाफोर जायफोरखौ जोङो माखासे खाथि खाला हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बा बारिनिफ्राय खुन्थुमनानै लाबोनानै संनानै जानायखौ माने दिनैसिमावबो जों नुनो मो नो आरो दा बेनिनो आङो ओ नारजि ओंख्रि जानाय ओ बेनि सोमोन्दै नों थांनो फोरमायग्रोनो सानबाय माने जोंनि ओनसोल नि बर' गामिफोरावहाय नारजिखौ माबोरै स ङो बेनि सोमोन्दै आं फोरमायग्रोनो सानदों ओ गिबियावनो जोङो नारजि नारजियाखौ हारसिङै जाया माने नारजि बिलाइनि थाखाय जों गिबियावनो मा खालामग्रोनो गोनां जायो ओ फाथो जेरनोखि माने फाथोखौ फोगोरनो गोनां जायो। आरो फाथोआ जेब्ला बिफाङा रानानै एसे बोरायहां जायो बेबायदि समावहाय फाथोखौ दाननानै बेनि बिलाइखौ खाना खानाय जायो आरो दा फाथो बिलाइखौ खानानै मोजां जायगाफोरावहाय फोराननायखौ नुनो मोननाय जायो बा जोंनि ओनसोलाव फाथो बिलाइखौ माने ओ सरासनस्रायै माखासे दारहा बा ओ जेरै बिमाफोरा गाननाय माखासे दख'ना गोजाम दख'ना सुरिफोर थायो बा सिमा थायो बेफोरखौहाय ओ सिथ्लायाव बा सान्दुं नांनाय जायगायाव बनानै फाथोखौ फोराननानै लाग्रोबाय। बेबायदिनो नांगौसै बिबांनि फाथोआ रानोब्ला बे फाथोखौ जोङो बस्थाफ्राव बा माबा मोनसे खनाफ्रावहाय खाथुमनानै ओ जे माने ओंखाम संग्रानि ओ गोजौ बाहागोआव जेरावनाखि माने उखुन्दैया गोजौजों थाङो बेफोरबायदि खाथि जायगा फोरावहाय खानानै दोननो आरो ओमफाय बेबायदिनो जेलानाखि नारजिया रानलांनानै लासैनो उनावहाय थाखाग थियारि जायोब्ला बेखौ जोङो संजानो हानाय जायो उनाव ओ माखासे साननि उनाव। दा जोङो जलेनाखि माने नारजिखौहायथ' बर'फ्रा बांसिनै माने अमाजोंनो जानो गोथाव मोनो अमा बेदरजों
नंगौ नोंथां।
दा बेबायदिनो जोङो जेराव नाखि अमा बेदरजों नारजिखौ सं संसिगोन ना होमबाना मा खालामो नारजिखौ गिबियावनो ओ जोङो बस्थानिफ्राय हाननानै दैयावहाय सोमनानै लाग्रो बेखौ। बा खायफा खायफाया सोमगोरालासिनो बै फाथोनि बिलाइखौ जे नारजि बानायनाय जादों बेवहाय जुदि देन्थाफोराहा गोरा गोरा थायोब्ला बे देन्थााखिनिखौ एसे बासिनानैबो लाग्रो सायनानै खायफाया ओमफ्राय बेखौ दैयाव सोमबाय खायफाया सोमखांनायनि उनावबा बि बेबायदिनो सोमस्र'नानै उनावहाय बेखौहाय ओ मोजां दैयावहाय रुफिननाय जायो आरो दा रुनानै बिदिनो ग्लब ग्लब रुबाय थानानै बेवहाय ओ खारै बा खारदैखौ नांगौसे बिबांनि होनानै एसे साग्लिग्रोनानै लानायखौ नुनो मोननाय जायो। ओ बिनि उनाव जोङो अमा अमा मेजेमजों बा अमा बेदरजों जागोनब्ला जों बेखौ अमाखौहाय गुबुन गंसे सारायाव थाव संख्रि बानलु मोजां होनानै एवनानै लानाय जायो ओ बेबायदिनो जेलाना खि अमाखौ एवथ्रुमखांनायनि उनावहाय बै नार्जिखौहाय साग्लिनाय नारजिखौ। ओ अमायावहाय ओ लुसननानै होनाय जायो आरो। दा बेनि उनाव लुसनखांनायनि उनाव आरोबाव ओ बेखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनानै खारदैया नांगोना नाङाखै। ओ नारजि ओंख्रिया गेब्लेगोना गेब्लेयाखै बेखौ एसे नायफामबावनाय जायो। बेबायदिनो खारैया नाङाखैबा एसे होदेरबावनानै आरोबाव। अमा होनायावबो साग्लिदेरबावनाय जायो जाहाथे अमा मेजेमफ्रा माखासे गेब्रुनानै बा अमा मेजेमा गलिनानै जाहाथे नारजियाव मोजाङै रस जायो आरो। बेबायदिनो जोङो नारजिखौ संनाय जायो आरो ओ मोजाङै ग्लब ग्लब गोदौ होथारनानै ओ बेनि रसा ओंखारजोब्बायब्ला ओ जों बेखौ साखिनायनानै संख्रि नांगोनना नाङाखै फानलु नांगोनना नाङाखै ओ जोङो थिग खालामो बेबायदिनो नाङाखैबावबा आरो एसेबाव हरबावनो हाबाय। ओ बेबायदिनो बिराद गोथाव जायो आरो नारजि ओंख्रिया नोंथां। नारजिजों अमा बेदरजों औ बर'फोरनि। एकदम नागारनो हायै ओंख्रि।
नंगौ नंगौ नोंथां।
थ जोंनि ओनसोलाव नारजिखौ बेबायदि सङो दा नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्रायबो माने ओंख्रिफोरखौहाय माबायदि सङो बा बबेबा मोनसे ओंख्रिखौ माबोरै बानायो बेखौ नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो लुबैदों नोंथां।
अ नोंथां नंगौ आंथ बिदि ओंख्रिखौ संनायखौ बारा इदि मिथिया ओरैनो जोंनिथिंथ बांसिन ओ खारै ओंख्रि जायो नोंथां। खारै ओंख्रि जायो बिदिनो आरो रुनानै जायो। जेरै मैगं थाइगं लाइ लाफाखौ जोंना रुनानै जायो बांसिनानो बे जेरै आरो खारै होनब्ला जोंना सबाय। सबायाव खारै होना जायो जेरैबायदि अनला अनला खारै दं जोंनिया। आरो बिदिनो जों माखासे हाग्रा बंगाइ मोननाय बिलाइफोरखौबो बिनि खारै बानायनानै जायो जे रै होनबा जोङो मा होनो सजना बिलाइखौबो जोंनिया नादो खारै बानायनानै जायो आरो गोबां। बिबांनि बेफोर जेनेरेल लाव खुमब्राफोरखौबो जोंनि खारै होना बानाय जेरै ना गोरानफोरदों आरो मद फुल फिथाइखौबो बिदिनो खारै होनानै बानायो आरो जोंनिथिं नोंथां।
आं मिथिनायाव दा आं एसे अनला खारैनि बागै बुंनो हागोन अनला खारै औवा गाजा ओमफ्राय दाउ बेदर जोबोर मोजां जायो जानो जों बांसिन ओ बिदिनो सङो बे दाउ थाबा आलासि फैबा जेरै अनलाखो ओ जों गिबियावनो जों बे अ अ अनलादो औवा गाजादो माबायदि सङो होनब्ला आं बेखौ एसे फोरमायनो नोंथां। जोङो औवा गाजाखौ जों गिबियावनो जों जोंनिथिं बेलेग औवानिखौ जाया जोंनिथिं भुलका औवाखौ सिनाया नोंथां।
सिनायो सिनायो।
फुल्खा औवानि बे ओ औवानि बे गाजाखौ जोङो दानना लाबोनानै जों सोमना दोन ग्रोयो बेखौ। ओमफ्राय सोमना दो-दोननानै बिदिनो सोमना दोन्थनानै जोङो माइरंखौबो जोङो अ जि अन अन देनो नांगौ बे माइरंखौ जोङो अनला बानायनो नांगौ बेखौ जों सोमना दोनो माइरंखौ। बेखौ सोमना दोन्नानै माइरंखौ जों उवाल नङाबा अ दिंखिफोराव जोङो बेखौ सुब अ गुन्दै बानायो जोङो। अन गुन्दै बानायना लाग्रोयो बेखौ अन गुन्दै बानायनाय बिदिनो आरो जोङो औवा गाजाखौ सोमनाय दोननायखौ लेमखांनाय जोङो फिस फिस खालामो बेखौ पिस पिस खालामनानै जोङो आरो गिबि गिबियावनो जोङो मा खालामो बे अ बेदर दाउ बेदरखौ जों एवग्रोना लायो बेखौ औ एवग्रोना लानानै जोङो दाउबेदरखौ एव लानानै बेखौ खा दोनथ'यो जोङो बिदिनो फानलु आरो पियास होनाय जों अ माबाफोरखौ होनानै जोङो मस्ला मस्लियानो बे बेदरखौ एवना लाग्रो जोङो एवनानै बेखौ खांना दोनथो बिदिनो आरो जों साराय मोनसे दै गुदुं खालामो आरो बे दै गुदुङाव जोङो बे अन गुन्दैखौ जों होना होयो अन गुन्दै औवा गाजाखौ बिदिनो बिनि बे दै गुदुङाव होनो हायो जोङो होना होनानै जिता ग्लब ग्लब बेयाव जों आरो एसे खारै होनो हायो नोंथां जाहाथे औवा औवा गाजाया थाब रुयो आरो अ अन गुन्दैयाव थाब रैयो बेनि जों खारैखौ होनाय जायो बेयाव खारैख होनानै जोङो ग्लब ग्लब गोदौवनो बेवहाय जोङो लासैनो जोङो अब जोङो बा फानलु आदि हाइजें सामब्राम देनानै जोङो बेयाव होयो होनानै जोङो जोङो बिनि उनाव जोङो बेदरखौ होना होयो बिनि सायाव
औ औ
बे अ बिनि सायाव अनला अनलानि सायाव बे बेदरखौ होना हायो आरो बिदिनो सङो आरो जों बे औवा गाजा दाउ बेदरखौ जोङो नोंथां आरो जा जानो जोबोर मोजां जायो बिदिनो आरो अ अनला फाख्रि दं मोनसे अनला फाख्रियाबो बेफोरबायदिनो सेम अ अनलाख औवा गााजााख होआलासिनो बे दहाय बुंनाय बायदिनो दै गुदुङा अन गुदै हो होनानै ओफ्राय बेदर एवनायखौ बेयाव होनानै उनाव जाहां जाहां जोङो बे लाइ बिलाइखौ खानानै बेयाव जों होनो हायो ओमफ्राय राय अ बिदिनो जोंना अनला फाख्रिया जायो आरो नोंथां आरो बे जानो जोबोद टेस्टि नोंथाङा मोनजाफेरदोंना?
मोनजादों मोनजादों नोंथाङा जिखुनाखि माने अनला अ बे अनलाजों लोगोसे औवा गाजा होनना बुंदों जोंनियावहाय बे खौ माने माबा होनो आरो औवा मेवाइ
अ
होनना बुङो ओमफ्राय अनलायाथ थ बिजों लोगोसेनो आरोबाव गुबुन गुबुनजों जोंनियाव जाबावो नोंथां जेरै अनलाजों अ थाइबें बिलाइ अनलाजों मोदोमफु बिबार बेबायदिनो अनलाजों बासिखा बिबार आरो अनलाजों सेवालि बिबार ओ बेफोरबायदिखौ खौबो जायो आरो आरो अनलाजों थालिर फस्ला बे थालिर फस्लायाबो बिराद मोजां अनलाजों बेखौ जायोबा उदैनिबो माने माखासे बेमार आजार जानाय फ्रा बा उदैनि मैलाफोरा साफा जायो होननानै जोंनिथिंजाय फोथायनाय दङ आरो
गोबां बिबांनि जायो जोंनिथिंबो बेदि थालिर फस्ला दं अनला दं नोंथां आरो जोंना बे मालाबफोर बेदर ना गैयाबाबो जोङो अनलायाव आलु होनानै सेवालि बिबार होनानै बेफोरखौ माखासे बिबारफोरखौ होनानै जोङो संनायखौ नुयो आरो जोङो अ आरो जोंना आरो अन अनलाखौथ' जोङो अनला दाउ बेदरखौ अनला फाख्रिजों बांसिनै जोंनि हाबा हुखा ओ फोराव जों बांसिन बाहायो हाथासुनि हाबाफोराव बेखौ गोबां गोबांनि बाहायो आरो बेखौ खैना गोदान संनायखौ नुयो जों नोंथां
औ औ नंगौ अनलाखौ अनलाखौ नांथारगौ एकदमबारे
होमबा नोंथां जोंहा समा जाबाय नोंथां अ बिदि होनब्ला जों बेखिनियावनो दोननिसोन ना नोंथां?
दे जागोन दे नोंथां।
गोजोनथों नोंथां।